थां अ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ बे गोजोन मोनाबिलिनि ओ गोजोन हामलायनाय गिबि गिबियावनो नोंथांनो बाउहरग्रोनाय जाबाय। ओ दा ओ मोनाबिलिनि नोंथाङा खाजा जाखांबाय जानांगौ? जाखांबायना नोंथां खाजाखौ औ औ औ आंबो जाखांबाय नोंथां ओ आं सानो जे दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोर मोजाङैनो दङ नोंथां?
औ मोजाङैनो दङ।
औ ओ दिनै औ नोंथां आंनिया मोजाङैनो दङ औ। ओ गिबियावनो आं नोंथांखौ ओ दिनै फंनैसो खोथा ओ थावरायनो होननानै आं नोंथांखौ खलाव लादों नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
जागोन जागोन सावरायनो हाग
औ ओ दा जोङो माने जोंनो दा आथिखालनि दिनावहाय ओ दिनैनि बे दिनाव ओ जोंनो जा सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ? ओ बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागो ना नोंथां?
औ औ हागोन जागोन ओम। जों मिथिखायो होनो होमब्ला दानि जुगाव सोलोंथाइ नं गैयाबाथाय जेबोआनो गैया सासे मानसिया बुंनो थाङोब्ला ओन्दै बैसोनि फ्रायनो थैजासिम सोलोंथाइखौ सोलोङो आरो सोलोंनाया सोलो थाइआ जोंनि जिउ जोबजासिम सोलिबाय थायो आमफ्राय बेवहाय जों बुंनो हाबावो सोलोंथाखौ जेरै जों मानसिनि आखुखौ मोजां खालामनो थाखाय गाज्रिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेनि अनगायैबो इयुन उनाव फैसा खामायनाय एबा साख्रि लानो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो दानिया नोंथाङाबो एसे एसे बुंनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै
औ औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा दा नोंथाङा बुंबाय बिनि सायावबो आङोदो फंनैसो सोलोंथाइनि सायाव बुंनो सानदों जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला अब्ला जोंहा गिबियावनो बे सोलोंथाइ होननाय जोंहा गिबियावनो फैग्रोयो जोंहा ओ जोनोमनि नै बोसोर बा थाम बोसोरनि उननिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो आरो जेराव जोंनो जास सोलोंथाइा जोंना मा? जिउआव माने जोबोर गोनांथार होननानै जों सानो गासैबो सरासनस्रा ओ दिनैनि दिनावहाय जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मा ओ बे दुनियायाव बा बे जोंनि दा जहा थासारियाव थांना थानो एसे गोब्राब जायो आरो गोब्राब जायो माने जोंहा खायसे बिथिंआव जोंहा मा जायो ओ खायसे खामानि मावनो थांब्लाबो जोंहा खामानिफोरखौ मा एसे मावनो उसुबिदा मोनो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंहा सोलोंथाइया ओ खायसे गु ओ गियानखौबो जोङो मा ओ मोजां खालामनो हायो जोङो सोलोंथाइजों जोंहा ओ गोदो जोंहा नायनो थाङोब्ला जोंहा गोदो मा सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव जोंहा ओ बिथिङाव जोंहा मा जौगानो हायाखैमोन आरो नाथाय दिनै जोंहा फैयै फैयै जोंहा सोलोंथाइनि लेभेला एसे बां बोबाय नालाय ओ दिनैहाय मा जोंहा जोंनि जा समाज बे समाजा जों एसे जौगानायखौ जों नुदों आरो सा गोदोहाय जोंहा ओ सोलोंथाइ लानो हायामोन होननानै बुङोब्ला जोंहा मा ओ गोदो जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा सोलोंथाइ फरायसालि गैयामोन नंगोना नोंथां?
औ
औ ओ दा जोंहा सोलोंथाइ जोंहा गोदो मोजां नांगौ बायदि जोंहा फरायसा फालि गैयामोन जोंहा नांगौ बायदि जों होमा फोरोंगिरिफोरबो गैयामोन जोंहा। रागौ हागौ बिनि थाखायनो जोंहा मा गोग्गो बा ओ ओ मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन गोदोनि दिनावहाय। ओ दा बिब फोरावनो आरो दा दिनैहाय जोंहा ओ फैयै फैयै जोंहा मा सोलोंथाइया एसे बांबाय जोंहा नांगौबो नांगौ बिबांनि जोंहा मा फरायसालिफोर जोंहा दिनै दंसै। जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा मा। ओ फोरोंगिरिफोरबो मोनसे जों नंगौ नोंथां।
उम
औ औ ओ दा जोंहा ओ गोदो जोंहा जेरै ओ बांद्राय ओ फरायनाय बा सोलोंथाइ जोंहा गैयैनि जाउनाव जोंहा मा ओ खायसे बिथिङाव जोंहा उनफिननानै दंमोन जेरै जोंहा नांगौ बायदि। दिहुनथाइ बा सोरजिथाइ जोङो सोरोजिना लानो हायाखैमोन जेराव ओ जेरै जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोंहा मा कलकारखानाफोर गैयामोन जोंहा खायसे गिदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर गैयामोन। जोंहा ओ जायनि जाउनाव जोंहा खायसे दिहुनथाइ बा खायसे नांगौ मुवाफोरखौ जोङो मा गोदो जोंहा सुफुंना लानो। हायाखैमोन मानो होना बुङोब्ला गोदो जोंहा सोलोंथाइया एसे खममोन नालाय स खायसे ले -बेलायाव जोंहा मा उनफैनानै थानायखौ जों नुदोंमोन आरो दा जोंहा फैयै फैयै जों दिनै दिनैनि समावहाय जोंहा मा फरायनायफ एसे- बांबोबाय जोंहा नांगौ बिबांनि जा जोङो दिनै लानो हाबाय। - बिनि थाखायनो जोंहा मा गोबां नांगौ बायदि जोङो जारिमिन बा नांगौबायदि जोङो फसंथान नांगौबायायदि जोङो मा खायसे मुवा खौ जों गावनो दा सोरजिना लानो हानायनि जोंहा गुनबो जाबाय आरो दा बेफोर ओ जायनोखि जोङो सोलोंथाइखौ लायामोनब्ला जोङो बैफोरबायदि जोंहा मा बि दिहुनथाइ बा खायसे माबाख खौ जोङो दिहुननानै सोरजिनानै लानो हानाय नङामोन आरो
औ
औ दा नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे बुंबावनो हागोन ना नोंथां।
सोलोंथाइनि सायाव? औ जोङो सोलोंथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि ट्रेडिसनजों जोङो लाफायजों लोगोसे जों मिथिखायो दानि जुगा जोंना साइन्स एनद टेनलजि जाबो बाय। बे सायन्स एन्द टेक्नलजि जों सोमोन्दो सोमोन्दो लानानैबो जोङो मा होनो सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो आफ्राय आरो बिनि अन नगायैबो जोङो मोनसे समाजखौ मोजाङै लाखिनो थाखा खाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइखौ जोङो बांसिनै जोङो स्कुलनिफ्राय मोननो हायो। कलेज निफ्राय मोननो हायो जोंनि समाजाव गासैबो सुबुङानो एबा गासैबो मानसियानो सोलोंनानै एबा सोलोंथाइखौ लायोब्लासो जोङो बै समाजा। मोजाङैनो जौगानो हागोन आरो आरो बै समाजा मोज मोजांयै जगायोब्लाथाय जोंनि हादोराबो जौगाख खांफा आरो आरो बेजों लोगोसे जेब्लानखि सोलोंथाइया जौगायो सोलों सोलोंथाइया जौगानायजों लोगोसे हादोरनि रांखान्थिखौबो बियो जौगाहोयो आरो
औ औ।
सोलोंथाइाहाय जोङो सोलोंथाइ थाइखौ जो बायदि रोखोमावबो जो बो खावनो हायो जेरै ओ सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमा बांनायनि सोलोंथायाइबो जों होनो हायो। हायो बेवहाय जोंङो ओ सुबुं अनजिमाया सुबुं अनजिमा बारायन खौ होबथानो थाखाय जोंङो मा मा खालामनांगौ मा राहा लानांगौ बेफोरबायदिखौ जोङो लानो हायो आरो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायै बे जोंङो लाइक सोलेरारि सोलोंथाइ जों सोलोंनि सायाव जों सोलों लाना हायो जोंङो मा मा मा सोलोंनानै जोंङो फरायसालियाव जोंङो मा सोलोंनानै जोंङो बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन। जोंना जुदि जोंना जुदि जोंङो मेलेमारि दुरबल जायोबा जोंओ मा एक्सारसाइस खालामनांगौ जायो बेनि सायावबो आरो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जों जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंङो मा मा मोजां मोजां मोजां जाग्रा जानांगोन बेनि सायाव जोंङो सोलोंनो हायो। हायो आरो ओमफ्राय आरो आरो बिनि अनगायोबो जों बुंनो हाबावो आबहावा सोलोंथाइ जों बे सोलोंथायाइयावहाय आबहावानि बागै जोंङो सोलोंनो हायो आरो जेरै आबवहाया मानि थि गुबुंले जाबोगासिनो दंङ जोंहा जुदि बांद्राय गुबु गुबुंले जायोबा जोंनि जोंनि ओ बुहुमा मा जा जालांनो हमगोन बिनि सायावहाय जोंङो सोलोंनानै मानसिफोरखौ एबा फरायसाफोरखौ जोंङो आबहावानि फारसे सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो
औ औ औ नोंथां औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जोंथ मिथिखायो सोलोंथाइया सासे मानसिनि जिउ राहा दानायाव जोबोरैनो गोबां बिहोमा होयो सासे मानसि माबा मोनसे जुदि खामानि मावनो थाखाय एबा फैसा खामायनो थाखाय बियो सिगांग्रो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन आरो दे दानिया नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां
माबायदि खालामनांगौ इयुन जोलैफोरनि थाखाय सोलोंथाइखौ
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नोंथाङा गोबां खोथा बुंबोबाय दा बिनि सायाव आंबो फंनैसो बुंबावनो सानदों ओ जोंहा दे नोंथां बुंननाय बायदिनो आरो दा जोंहा सोलोंथाइखौ गोबां रोखोमाव जों लानो हायो जेरै जोङो देहानि सायाव जोङो आबहावानि सायाव बा जों गोबां बिथिङाव जों लानो हायो ओ जे बे सोलोंथाइखौ जोङो ओ लानायजों लोगोसे जों मा सोलोंनाबो होनाय दा ओ बे सोलोंथाइया जोंहा मा ओ गोनांथार होननानै जो बेयावनो मोनथियो आरो
औ औ
माने नांगौ बयनोबो सोलोंथाइ नङाबानो बे दुनियानो मैगं खाना बे बुहुमानो मेगन खाना होन
औ औ औ औ
ओं बेनिखायनो बे सोलों गथाइखौ दानि जुगावहाय भारत सरकाराबो बयनिबो थाखाय बेसेन नाङालासिनो सोलोंथाइ हु-हु-सावनानै होदों आरो।
औ औ औ
जाबाय एसे एनैबाबोथ' रायलायनाय जाबाय सोलोंथ थायनि बा
औ औ जाबाय नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां ओ दे नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंजों दिनै दसे सावरायनायनि थाखाय ओ साबायखर बावबाय आरोबाव ओ इयुनाव बिनिख्रुइ ओ मोजां मोजां जोङो खासे खोथा लानानै सावरायबावनो
जागोन जागोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो एसेब्लाबो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनाय जाबाय औ गोजोन्थों औ औ। गोजोनथों